हेल' नों
हेलौ सोरगियारि नोंथां।
खुलुमबाय।
खुलुमबाय खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
आ जावबाय आंबो नोंथांखौ बावहरबाय दे जोंहा दिनै मा रायलायनो?
आ नोंथांखो कल हरनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आ टपिकनि सायाव रायजल्लायनो हरदोंमोन आङो। आरो बे टपिकआनो जाबाय आ आइ सिटि नि सायाव।
आइ सि टि नि सायाव
माने आ इनफरमेसन औ
कमिनिक कमिउनिकेसन एण्ड टेक्न'लजि
औ औ नंथारगौ। दानि जुगाव अ आइसिटि नि बाहायनाया गोबां बांबाय।
जोबोद बांबाय। जोबोद बांबाय।
बेखायनो आइ सिटि रोंनाया गोनांथार आरोखि।
जोबोर गोनां।
नोंथांमोनयाव बेबायदि आइसिटि फोरनि आ सेन्टारफोर दङ नामा फोरोंथाय लानायनि?
गामि सिङावथ' बिदि बानायनायनिसो एसे माबाबाय थादों नाथाय साक्सेस जायाखै।
औ औ ओरैनो नोंथांमोननि खाथियाव थानाय टाउन सहरफोराव दङ जानांगौ
दङ दङ। गामिनिफ्राय दि कि किल'मिटारसोआव थिन किल'मिटारसोआव दङ
दा बैयाव माने गथ'फोर थांजानांगौ अब्ला न' नोंथां?
थाङो गथ'फोर थाङो।
अ
बिसोरो दिप्ल'मा हिसाबै लायो सोरबाया सिक्स मान सोरबाया हौवानिया
औ औ।
ओम बिदि सोलिदो फैसाया बिदिनो
औ दा बे आइ सिटि नि गेजेरजों जोङो जेनेबा खायसे इनफरमेसनफोरखौ थाबैनो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
अ निस्सय मोनो। थाबैनो मोनो जिहेथु
आ बाहायनाय आ फनफोराबोथ' मोनफा मोनफा आइ सि दिनैनो बाहागो।
आसि आसि देनिनो बाहागो। नंगौ।
दा बेखो नोजोर होनानै जोङो फरायसालि बा रायजोआरि फसंदान फ्राव बे आइ सिटि नि खुबिदाखौ होनो हायोबा मोजां जायो नङा होमब्ला?
जोबोद हामगोन जोबोद हामगोन माने गामि नाङैनो ओ होनबानि जोंनिया मोजां मोजां खबरफोरखौ जों मोनगोन नङाबा सोरबा खानैसोया मोनो खानैसोया मोना सिरि स्रि थानो गोनां जायो। बिदि जाहैयो आरो गामि नाङैनो जुदि मेसेजखौ फै होयो बा जे ओरै मोनसे ओ फैदों जाय जेरि रेडि जा फरायसा फोरा होमबानिया मोनसे गामियाव मोनसे बादाय लायनाय मोनसे माबाया मुद आ आ फै गोम फैगौमोन आरोखि दा गावबागाव नालाय नुदो नायना सिरि थादों सोरबाया। खिन्थु ए जे थारमाने स ससास समाजाव बा गामियाव ओ बिदि मोनोबा आइ सि टि सेन्टार फोराव होमबानिया थारैनो जोबो बुहुद गाहाम जागोन बायदि नांदों आरो।
ओम माने गासै निबो सुबिदा बायदियै रा रायजोयारि फसंथान फोराव लाखिनो हायोबा मोजां जायो। मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो नखरानो गुबुन जाय जायगायाव थानानै माने थांनानै
उम उम। उम उम।
मोना नालाय। आरो दानि जुगावथ जों मिथिखा गो माने बे माने आ बिथिङा बेसेबां माने गोनांथि जाना फैदों गासैबो हाबा हुखा खामानि फोराव बेखौनो जोंनो दानिया आइ सि टि रोंनाय नि गोनांथि जाना दं।
जोबोद गोनां गोनां जोबोद गोनां मानसि मानसिया ओरैनो फरायबाल जाया दानिया गावखौ खामानि याव ओ गाव खामानिनि थाखाय जग गद दंङ ना गैया? बे जोबोद माने दरखार जाबाय नों एम ए, बि ए, एम एस सि, बि एस सि लाबाबो नोङो गाव जुदि नों फोरों नोनो हायाबा नों बोरै मा खालामगोन गाव नोङो मोनसे मोजां मानो माबानो हायाबा थं थं फरायनायल' जों दानिया जाला सोबखौबो हाजोब नांसि गोन नङाबा थावरि नाया बहुद दिगदार जाबोदों।
औ औ। दा नोंथांमोननियाव बै फरायसालिफोराव बै आइ सिटि नि बेब बेबस्था दङ ना?
आइ सिटि नि बेबस्था टेब्लेटफोर लादो जानांगौ खिन्थु बाकि गैया। मेदामा टेब्लेटफोरदो इसे मेनेज खालामो। औ। बिदि डिजिटेल बर्ड माबाफोर बेफोरो बहुत गोजानाव बहुद गोजानाव आरो जुग -जुग नांबागोन मा बेफोर जानायाव लागै
माने ओह फरायसालियाव मनिटर किबर्ड माउस बेफोर बाहायनाय जाथवाखै आरोखि। नाथाय मा होनो ओ फरायसालिफ्राव थेवबाबाबो बै आइ सिटि नि बिजाबफोर होनाय जादों।
बिजाबफोर होनोबो हागौ आं बा बेखौ खबर लाना हा लास्लाबाय
माने साबजेखहिसा हिसाबै दंना गैया आं बेखौ सोंदों नों
अ साबजेक्ट हिसाबै लवाराव गैया नामा साबजेक्ट हिसाबै
औ -औ माने ओ एसे गोजौ क्लासाव थानो हागौ क्लास फाइभफोरनिफ्राय
औ गोजौआव थानो हागौ गोजौआव थानो हागौ क्लास सिक्सनिफ्राय ओमफ्राय नाइनावथ' इलेकटिफ महरै मोनगोन
औ दानिया बे माने फरायसालिफोराव थायो नालाय माने बे आइ सिटि नि बागै कम्पिउटार होननाय मोनसे बिजाब थायो बेनि जोंनियाव माने थिउरिटिकेल औ थिउरि हिसाबैल'सो फोरोंनाय जायो प्रेक्टिकेलि हिसाबै दङ बै माने कम्पिउटारखौ बाहायनाय जायाखै आरोखि
आ बेनो ओरैनो ओ नाम माव दङ आरो खिन्थु गथ'फोरखौनो जि होनांगौ मोनसे माबाखौ जों हायाखै आरो सरखाराबो हाय खै फोरोंग्राफोराबो हायाखै माने ओम मेनेस खालामग' हायाखैना माबा मोनसे गोसोसो होआखै इखो हमनो हाला आरो दाथ' बहुत- बहुत फरायसा उम
जोङो बै माबा मा होनो बै ओ हार्डवेर बा बै बाहागोफोरखो कम्पिटारनि बाहागोखौ जोङो मिथि होनोबा जोङो प्रेकटिकेलि बै माने आइ सिटि नि बे बाहागोफोरखौ दिन्थिनो हानांगोन आरोखि नैबे माउस नैबे किबर्ड नै बे वेर नैबे मनिटर बेबायदि माने दिन्थिनो हायो दा गथ'फोरनो अब्लाना माखासे सोलोंनो हागोन आरो
हागोन हागोन।
दा अब्ला नोंथांमोननाव बेबायदि बेबस्था गैया?
गैथ'आ दामानि
सैबो फरायसालियाव थानाया सम्भब नङा। ओरैनो जोंनिथिंलाय गभ-गभमेन्ट फरायसालियाव दङ बेबादि बेब'स्था नाथाय बै आ मा होनो इखो ओ प्राइभेट गावारि फसंथानफोर फोराव माने आ बेबायदिनो खुबिदाया गैजुबा नाथाय गभमेन्टआव दङ गभमेन्टआव बे कम्पिटार साबजेक्टबो दङ आरो बेनि किसुमान बै बाहागोफोराबो दङ। दा बेखायनो जों जोङो माने बै गावारि फसंथान माने प्राइभेटफोरावबो जोङो बानायनो हायोबा मोज्जां जागोन आरो माने गभमेन्टआवथ' मा होनो बेखौ
उम
ओ फोरोंथाइ होनायफोरा मोजां जाया नालाय।
मोज-मोजां जाया माबा मेटेरियेल्सफोरा दोङो किन्तु बिसोरो इमान माबास्लाबा आरो माबा खस्थ' खस्थ' खामा ना मा होनना बुंगोन इखो? माबाजोबा आर' क्लासखो रान-रानग' हाया रानग' हाया क्लासखो कम्पिउटार दङ आं खोनानो मोनदो आरो। फरायसानाव सोंदोंमोन आं कम्पिटार थुनो मोनदोना नोंसोरो क्लास सिक्स सेभेननि गथ'। दोङो जों थुनोनो मोना ओरै होननाय बुंनाय खोनायो आर' आङो उम।
मोजां जायोमोन दों
मेनेज खालामनाया गोरलै नङाना जों माबाय इसोरनियाबो गथ'फोरा बहुद दोङो।
ओं ओं।
खोनो मोनसे क्लासखोनो हप्तासे फोरोंनांगोन ओरैबायदि जाहैगोन। कम्पिटाराथ' एभेलेबेल गैया आथिं दसथादों बार'थादोंं। गथ'फोरा सिजोन दों। बिबो सो मारै मेनेज खालामो उम।
गैया दंब्लाबो।
ओम दंब्लाबोथ' नङा।
दा। आइ सिटि बाहायनानै। नोङो मा होनो किसुमान खामानिफोरखो। गोरलैयैनो मावनो हायो। जेरैबादि जोङो ओ ओ। मा होनो माबा मोनसे खौरांखौ होनरो गोनां जायोबा जोङो आइसुटि नि गेजेरजोंनो हरनो हायो।
जोबोद मोजां राहा
औ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम खौरांखौ जों थाबैनो मोननो हायो आरोखि
दा गथ'फोरा आइ सिटि नि फारसे बांसिन गोरोंसो जानांगौमोन आजिखालि जुगजों गोरोब खाबजानो थाखाय थाखाय जानांगौमोन खिन्थु बिदि जायाखै मबाइलनि खामानिखौ रोंगौ बिसोरो थेव मबाइलनिबाबो गासिबो खामानि रोङा बिसोरो जाय इन्टारटनमेन्टनि जाय बेफोर ससियेल मिडियानिफोरखौल' रोंङो खिन्थु एक्जेक्टलि मबाइलखौ बिसोरो माने इनफरमेटिभ हिसाबै बाहायनायाव आरो बिसोरो जेरै जोङो दिक्सा एप दोङो बे बेथ' नाया आं सोंबाय। नङा होमबा दिक्सा एब नाया बिसोरो आरो बहुद बहुद नाया ओमफाय इउटुबफोराव खायसे लेसनखौ बहुत मोजां ए प्लेन खालामनाय दङ बेफोरखौबो नाया।
औ गुबुन गुबुन गुबुन ओ बिथिंफोरखौसो नायो।
उम खामानियाव फैगो बांसिन। नायो आरो।
आं फराफारिफोरखौ नाया थारमाने।
नाया इसो
बेनि थाखाय जोङो माने गथ'फोरनि जे‌
लायोबा जोबोद मोजां जोबोद मोजां एवारनेस आ सिटि नि एवारनेस जोबोद मोजां सानदो नोंथाङा। लानांगौ आरो जाय बिथांमोना थ' नोंथां गाहामनांबाय लायरायनानै।
मोजां नांबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
उम दे।
दे